खोनादोंना औ जोङो अब्ला दायो ओ जोंनि
खोनादिया मोजां बुंफिनसाय
औ औ जों दरैनि जिउ खुंनाय मान
औ औ औ
हेलौ औ
औ खोनादों खोनादों
मा खालामना थायो मा खालामना थानो दे
औ
माने गामि ओनसोलफोराव जोङो माबायदि माने थाइखुम सिरिखौ जोङो मे मिथिनो मोनो आरो बेफोरखौ बिजिरना नायोब्ला दायोथ' जोङो गामि ओनसोलाव थांनानै थानाय हिसाबै जोङो गोबां माने खाथि खालानि सुबुंफोरजों गोबां गोरोबनानै थायो गोरोबनानै माने गावजों गाव थानायखौ जोङो मोननो हायो जेयाव जोङो माने
बे गोब
औ खोनादोंना नोंथाङा औ औ खोनादों दे औ खोनादों खोनादों खोनादों औ खोनादों खोनादोंना नोंथांङा? औ अ खोनादोंना खोनादोंना नोंथाङा?
औ दे बुं। औ।
आं मा बा मोन से बुं नो हागोन ना?
औ दे नों थां खोनानाया एसे प्रब्लेम जाबाय। ओ नों बुंदे
औ दायो खोना बायना?
औ औ मोजां।
खोनादों दा? हेल'